नोंथाङा खोनादों आंनि रावखौ
औ हेलौ'
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दायो दसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला जोङो जोंनि गेलेनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ दा जोंना गोदो गोदाय जों बर माहारि हिसाबै जोंनाव खेला गेलेनाया गोबां दंमोन नाथाय बैफोरखौ गारनानै जोङो आथिखालनि गेलेनायफोर खौ बांसिन बजबनानै लाबाय जोङो आथिखालनि गेलेनायाव माबाफोर मोजां गेलेनाय बा जों माबायदि गेम माबायदि खेलाखौ जोङो बासिनानै लादों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां हागोन नोंथां माने ओ जोंङो बर' जोंनि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि ओनसोलनि बर'फोर बा जोंनि ओनसोलाव थानाया ओ सिगाङाव गोबां रोखोमनि खेलाफोर दङमोन। जायफोरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला ग गेलेनाय बिदिनो गर गेलेनाय बाथा गेलेनाय। मो ओ बिदिनो दाउला गेलेनाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां रोखोमै ओ जोंनि माने बरफोरनियाव गो गोदोआव गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ नुनो मोनोमोननो नोंथां दा दायो गोदान जुग नालाय दानि जुगाव दा बेफोर खेलाफोरखौ गेलेबांनायखौ नुनो मोनला। दानि जुगाव। बेफोर गोदोनि खेलानि अनगा जोङो फुटबल भलिबल क्रिकेट बासकेटबल बा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ खेलाफोरखौ गेलेनायखौसो नुनो मोनसै नोंथां।
औ औ।
अब्ला जों मानेओ गोदो गोदायनि खेलाफोरखौ गारनानै दानि जुगनि गोदान खेलाफोरखौसो गेलेनाय जादों नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलावबो बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथां।
औ नोंथां नुनो मोनदों।
जोंनि गोदोनि गोजाम खेलाफोरखौ गारनानै जोङो गोदाननि बा सोनाबारि। सोनाबारि फारसेथिंनिफ्राय फैनाय जोंनि खेलाफोरखौसो बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि जोंना। सोनाबारि गेलेनाया गासै मुलुगावनो गासै ओनसोलावनो मुंदांखा बा गेलेनाय महरै सिनायथि। थि जानायनि थाखायनो जोंनि बे गेलेनायखौ बजबनानै लानो गोनां जादों आं बेखौ सानदों।
औ नंगौ नोंथां।
जोलुर गेलेनाय बा बे। बुलुर गेलेनाय बेफोरो गासैबो। गोदान। मुगानि बा दा आथिखाल मुगानि गेलेनाय बेफोर गेलेनानै जोङो सुबुं माहारिया जोंनि गावनि जिउखौ दानानै लानो हानाय जाहैनायनि थाखायनो बेयाव गेलेनायखौ बांसिन। गोसो होनायखौ आं नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोङो सासे मोजां जोलुर गेलेग्रा जायोब्लाबो गावनि जिउनि राहाखौ दानानै लानो हानाय। बेफोरखौ जोङो गोबां साननो हानाय सुबुं मोननो हादों आं बेखौ सानदों‌
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो औ नोंथां।
बुंनायसाय नोंथां।
अ दा जोंनि बर हारिनि गेजेरावबो जोङो गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनो हानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोलुर गेलेनानैनो हरिचरन नार्जारि बिथाङा मुंदांखा जानो हादों
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो गोबां। आरोबाव सानैसो सुबुंफोर दंबावो बेफोरबायदिनो बिसोरो गावबा गावनि नांगौ बायसा गेलेनानै मुंदांखा जानानै गावनि आथिङाव गसंनो हानायखौ जोङो मिथिना मोननायनि थाखायनो बैफोर गेलेनायखौ जों बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा नोंथाङा बे गेलेनायनि अनगायै आरोबाव माबाफोर मोजां खामानि जेरैबायदि जोङो फालांगि मावनानै जेरैबायदि दखा गला होनानै माबाफोर मोजां फालांगि खालामनो हानायनि नोंथाङा राहाफोर मोनथियो नामा जेरैबायदि साहा दखान होननाय बा मोनसे गेलामाल दखान होनाय बेफोरबायदि नोंथाङा माबाफोर सावरायनो हायो नामा?
औ नोंथां औ हागोन बेफोर ओ गेलेनायनि अनगा औ बेफोर थ माने ओ जोंनि ओनसोलफोराव साहा दखान होनाय बा गेलामाल होनाय बेफोरनि जारिनो ओ गोबां सुबुङानो जोंनि ओनसोलफोराव जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। दा फोर ओ साहा दुखान बा गेलामाल दुखान बा गुबुन फालांगि बेफोरबायदि खालामनानै ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ नखर नखर खुंनायाव माने रांखावरिनि हेफाजाब मोनो होननानै बेफोरखौ साहा दखान बा गेलामाल दखानखौ होनानै ओ जिउ खुंबोगासिनो बेखौ होनजागोन नोंथां ओमफ्राय बेफोरनि अनगा बे सा दखान गेलामालफोरनि अनगा ओ गुबुन गुबुन फालांगिखौबो खालामनाय नुनो मोनो नोंथां। जेरै ओ थालिरनि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि। जिब जुनारनि फालांगि ओमफ्राय बि-बिदिनो गुबुन गुबुन बेसादफोरनि फालांगि बा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगं थाइगं बेफोरनिनो फालांगि बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां। जेरै फुंनि बेलायाव ओ थालिराथ थायो थालिर लाफानि फालांगि लाफाफोरनि ओ भेन्दिफोरनि आलुफोरनि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोरनि ओ फालांगिखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो जिब जुनारनि बेलायाव दाउ दाउनि फालांगि अमानि फालांगि ओ बोरमाफोरनि फालांगि बेफोर जुनारफोरनि फालांगिनि ओ फालांगिफोरखौ फालांगि खालामनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो नोंथां नुनो हायो। ओमफ्राय बेनि अन दा आरोबाव ओ गुबुन बेसादफोरनि फालांगि बेसादफोर बा मा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलथिंजाय बेसादफोर बुङोब्ला बा आगजुफोर बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ खादा हेबनाय। बा खबाइ हेबनाय। बेफोरबायदि जेखाइ ओ मुरा खामफ्लाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आगजुफोरखौ बानायनाय बेफोरखौ फालांगि खालामनाय नुनो हायो नोंथां।
नंगौ
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जोंनि बायदिनो फालांगिफोर खालामो नामा बा गुबुन रोखोमनि फालांगिबो खालामबावो नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ
जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बांसिन लाइमोनफोरखौ बेफोरनि सायाव गोसो होनांगौखौ आं सानो। जेरैबायदि जोङो लाइमोनफोरा बेफोराव गोसो होयोब्ला जोङो जाहाथे साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जों नखर संसार जानायनि राहाखौ दाना लानो हागोन आं बेखौ सानहरो जायनि थाखाय जोंनि सुबुं माहारिया
औ
अब्लाबो जोङो एफा एनै रांखावरिनि गेजेरजोंनो जोङो इसे एनैनि गेजेरजों जेरैबायदि दखान गलाफोर होनानै जोङो दिनै इसे गाबोन इसे खामायनानै बुरजा रांखावरिनि बिगोमा जाहैनो हागोन। हागोनखौ आं नुनो मोनो बिनि उनाव जोंनि लाइमोन फोरा जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे बै राहाफोरखौ नायगिरनानै मोनो नायगिरा आरो बिसोरो बांसिन रांखावरि गैया हानाय नङा होननानै उनफिनना थानायखौसो जे जों बांसिन नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय उनफिननानै थानांगौ जायनि थाखायनो जोंनि गासैबो खामानि ओंखायनो आंनि बायदिब्ला सानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैफोरबायदि खामानिखौ जों ज‌ ज सासे हायाब्लाबो सानै साथाम लोगो नांनानै जयैनो खामानिफोरखौ मावोब्ला जोंनि राहा बेफोरखौ सुस्रांनो हागोनखौ आं सानहरदों आरो
औ नंगौ नोंथां
जेरैबायदि जोङो ज' ज' जानानै बेफार फालांगि मावनो हायो जेरैबायदि अमा फिसानि बेफार बोरमा दाउ अमानि बे फार बेफोरखौ मावनो हागोन। बेनिफ्राय मैगं-थाइगंनि बे फार बैफोरखौ मावनो हागोन बा बेफोरखौ बेफारखौ मावाब्लाबो जोङो जयैनो लोगो नांनानै आबादफोरखौ मावनो हागोन।
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां दा नोंथांनि बुंनाय बायदि आं आंबो सानो जे ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबाय दिनो ओ थानाय सेंग्राफोरा बा, ओरैनो थानाय सेंग्राफोरा बेफोरबायदिनो जमा जमा जानानै ओ फालांगिफोरखौ जुनारफोरनि फालांगि बा मैगं-थाइगंनि बा बेसाद गुबुन मुवा बेसाद आइजें आयला आगजुफोरनि फालांगि बेफोरखौ खालामनांगौ होननानै सानो ओ जाहाथे ओ बिनि ओ बिनि जोहोयै ओ फैसाफोरखौ खामायनो हायो, ओ आरो बेफोर मोजाङानो, मानो होनोब्ला ओ जोंनि ओ सेंग्रा सिख्ला बा बेफोरबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां ओ फरायालासिनो थानायफोरबो दंसोयो दा बेफोरखौ बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला ओ रांखावरि खामायनो थाखाय ओ एसे गुरै जागोन होननानै आं सानो बा बिसोरनियाव ओ रांखावरि थागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ
औ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ गुबैयै बेफोरबायदिनो खालामनानै बा बेफोरनि अनगा गुबुन हाबाफोर खालामबावो नामा नोंथां?
औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलफोराव जों बेफोरबायदि खामानिखौ जों एसेबो मावनायखौ नुनो मोनाखै ए जायनि थाखाय बे जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा बांसिनानो ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ।
औ नंगौ नोंथां।